औ खुलुम खुलुमबाय औ
औ नोंथांनिसिम आंनि हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दङ
मोजाङै दङ नोंथां‌ औ
कल खालामनायनि ओंथियानो जाबाय आं नोंथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथाङा जाग्रा आदारनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो सान ओ फोरमायनो हागोन नामा आं नोंथांनिफ्राय जाग्रा आदारनि सो सोमोन्दै माखासे बाथ्रा मिथिनो सानदों दे फोरमायनायसै नोंथां
औ दे होमबा नोंथां आं नोंथांजों जाग्रा आदारनि सोमोन्दै सावरायनि जोङो आ जोङो जाग्रा आदार होनोबोला गोबांथार रोखोमनि जाग्रा आदारफोर थायो जोंहा दा गिबियै जोङो जोंनि आसामनि ख मानसिफोरा आ माइ माइखौनो आ गिबिसिनै जाग्रा आदार महरै बाहायनाय जायो नोंथां ओमफ्राय आरो बेबायदिल नङा गोबांथार बेबायदिनो जाग्रा आदारफोरखौ जोंनि बे भारत हादरावनो आ मावनाय जायो जेरै गम आबाद बेबायदिनो देमसि आबाद बेबायदिनो आ माखासे ख थालिर आबाद बेबायदिनो गोबांथार आ जाग्रा आदारफोर दिनैहाय जोंनि भारत हादराव भारत हादरजों लोगोसे जोंनि आसाम हादराव बे जाग्रा आदारफोरखौ अ मावनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे ओ थागिबि ओनसोलनि सा ओनसोलनि एबा जोंनि बडलेण्ड ओनसोलनि मानसिफोराबो दिनैहाय जाग्रा आदाराखौ बांसिनै माइखौनो ओ मा खालामनो माने बांसिनै मावनानै दिहुननाय जायो आरो नोंथां दा जाग्रा आदारा गोदोहाय ओ जोङो खोनायो आबै आबौमोननि आमोलनिफ्रायनो आ मोजांथारै दिहुनबोनानै जाग्रा आदारफोरखौ जोङो बानायनाय जायोमोन जोंनि हारिनि गेजेरावबो नाथाय फैयै फैयै दिनै अ नैबे बेसिम अबस्थायाव मोनफैनायाव जों नुनो मोनबाय दैै दा नोंथां माने जाग्रा आदारखौहाय दिनै गोनोखोआरि बिगियानारि महरैहाय ओ बाहायनानै दिहुनबाय आरो ओ बेराफारसेथिं गोनोखोआरि आदब बाहायनानै दिहुनन्नानै जाग्रा आदारखौ दिहुननानै दिनै गोबांथार मुलाम्फाखौ मोननो हाबाय बा बेराफारसेथिं दिनै बे जाग्रा आदारफोराव गोबांथार गोनोखोआरि बेबायदिनो माखासे मुलिफोर ओ जाय मुलिफोरा बिसादथ' मुलिफोर बेफोरखौ बाहायनानै दिनै जाग्रा आदारफोरा गेब्रेंलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। दा बेबायदिनो जाग्रा आदारा गोग्गो जानांगौ। जों जाग्रा आदारखौहाय गोग्गो जानो हायाबोला जोंनि देहा जोंनि सोलेरा गोबांथार बेराम एबा आजारफोरजों भुगिनो गोनां जायो। दा जोङो जाग्रा आदारखौ माबोरैहाय गोनोखोयारि आदबजों दानि गोदान मुगायाव गोनोखोआरि आदबजों मावोब्लाबो दा जाग्रा आदारखौ मारै जोङो साब सिखोनै साफा सिनै एबा माबा मोनसे ओ राहा गुबुन राहाजोंहाय बे जाग्रा आदारखौ मावनो हागोन नामा? माबा मोनसे बेबायदिनो ओ गोनोखोआरि मुलिफोरखौ बाहायालासे जाग्रा आदारफोरखौ दिहुननायनि माबा मोनसे जे खाय खायदा बेब'स्थाफोर थागोन नामा जों बेफोरखौ ओ दिहुननानै लानो हायोबोला दिनै जों जाग्रा आदारनिफ्राय बेराम जानाय माबानिफ्राय जोङो रैखा मोननो हागोन आरो दा जाग्रा आदारनि थाखायनो दिनै गासैबो जाग्रा आदारावनो गोनोखोआरि बेबायदिनो माखासे ओ मुलि दावारिफोर बाहायनायनि जाहोनाव दिनै जोंनि आ ओ बैसोफ्रा माने गोदो जोङो खोनायोमोन गोबांथार ओ मा होननानै बुङो माने गोबांथार जोरोमोन दिनै दा जाग्रा आदारफोराव मुलि मोनजानानै जोङो गोबांथार बेराम जानानै आदास दा जानो गोनां जादों आरो मालाबा बुहुमनिफ्राय गोमालांनो गोनां जादों। बेबायदि आरो दा जाग्रा आदारा जोंनि थाखाय ओरैबायदि गोनांथार नोंथां जायखौ जानानै जोङो देहायाव सुफुंसारनाय मोननो हायो। ओमफ्राय बे सुफुंसारनाय मोननो हानायजों जोङो दिनै गोख्रों अबस्थायाव थानो हायो। जोंनि सानफ्रोमबो जिउ खुंनायावहाय ओ जोङो जोंखौहाय ओ मोनसे बोलो गोरा महराव होनो हायो। आरो जाग्रा आदारनिफ्राय जों गोबां भिटामिनफोरखौ मोननो हायो ओ जेरैहाय ओ जोङो ओ ओंखाम जानानै जोङो कार्ब'हाइद्रेटस कार्ब'हाइद्रेटस जायखौ एनारजि ओ माने गोहो सक्ति होननानै बुंनाय जायो बेखौ जों मोननो हायो। आरो बेबायदिनो बेल' नङा गम रुटिफोर जानानै जोङो ओ कार्ब'हाइद्रेट सक्तिखौ जों मोननो हायो। आरो बेबायदिनो गोबांथार माखासे भिटामिनफोर जेरैहाय दिनै ओ जोङो ओ गाजरफोरखौ जायोब्ला जोङो भिटामिन ए बेफोरखौ मोननो हायो। दा जाग्रा आदारा जोंनि देहानि थाखाय ओ ओरैबायदि गोनांथि नोंथां जायखौ जोङो सानफ्रोमबोनि जिबनाव बाहायालासे थानो हाया। दा बेबायदि जाग्रा आदारनि गोनांथि आरो दा जाग्रा आदारा गोबां रोखोमनि थायो नोंथां। आं नोंथांनो गुसुङैब्लाबो जाग्रा आदारनि सोमोन्दै खोन्थाबाय नोंथां माने जाग्रा आदारा ओरैबायदि जोंनि जिबनाव बिनि गोनांथिनिखौ जोङो माब्लाबाबो नेवसिनो हाया दा जाग्रा आदारा जोंनि जि मानसिनि जिबनाव एबा गासै ओ जिउ जिउ जिउ गोनां जिउ गोनां जिबिफोरनि थाखाय जाग्रा आदारा ओरैबायदि ओ गोनांथिथार आरो नोंथां। दा नोंथांजों आङो जाग्रा आदारनि सोमोन्दै गुसुंनो सावरायबाय दा नोंथांहा बो ओ सावरायनांगौ माबा मोनसे सावरायनांगौ दङना नोंथा
औ सौरेन बर' नोंथां गिबियावनो नोंथांनि सिम आङो नोंथांनि सावरायनायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांनि सावरायनायनि फ्राय आङो जोबोद गियान आरजिनो हाबाय दा दा नोंथांजों आङो माखासे बाथ्रा सावरायबावनो सानदों बेनो जाहैबाय आङो आसामनि साहा आबादनि सोमोन्दै नोंथांनो सावरायनो आखायाव लाबाय दा साहायाखौथ' जों मिथिखायो बयबो साहाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानो होनोब्ला जों सानफ्रोमबो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव साहाखौनो लोङो फुंनि गारनायनिफ्राय जोङो मोनाबिलिसिमहालागै साहाखौनो साहा लोंबाय थायो।
औ नोंथां औ
बेनि थाखायनो साया जोंनि जोबोद गोनांथार आरो जोङो आसामाव जोंनि आसामावनो साहा दिहुनथाया जोबोद ओ मुंदांखा। आसामाव जोंनि भारताव जेसेबां साहा दिहुनो बेनिख्रुयनो बांसिन आसामावनो साहाखौ दिहुननाय जायो बेनिखायनो आरो बे साहा दिहुननायाव जोङो गोबां बेयो मोनसे गेदेरथार फालांगियारि राहा हिसाबै जानानै दङ बेयाव गोबां थार मावग्रा मानसिफोरा हाबनानै थागासिनो आरो बिसोरो बेबायदिनो जिउ खांनाय राहाखौ लादों दा आसामाव नाथाय बैसोर बांसिन साहा खाग्रा मानसिफोरा गुबुन रायजोनिसो आसामनि नङा आसामनि साहा खाग्राफ्रा जोबोद खम बिबांनि
औ
दा बैसोरो दा बेनिफ्रायनो बिसोरो गावसोरनि जिउ खांनाय राहाखौ लायो
औ
दा बिसोरो आसामनि साहा आबादनि थाखाय जोबोद गोनांथि गोनां मोनसे खोन्दो जानानै दङ दा जोङो बे साहा आबादा बबे जायगायाव जायो बिनि सोमोन्दै जों सावरायनो थाङोब्ला बेफोरो मोनसे गोजौ हा बेफोरबायदियाव जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै हाजो सरख्लाय जायगा जेराव हाजो थिला जायगा बेफोराव बे साहा आबादखौ मावनाय नुयो आरो बे बे ओ हाफ्रा साहा आबादनि थाखाय जोबोद गोनांथि गोनां जोबोद मुंदांखा
औ
बेफोराव जोङो साहा आबादखौ मावनाय नुयो
औ
बेबायदि जायगाफोरा जेरै ओ हाजो सरख्लाय होननानै बुङोब्ला बेयाव जायगायाव दै थाया
औ
दै थानाय जायगाया बे साहा आबादनि थाखाय मोजांद्राय नङा सुबिदा गोनां जायगा नङा बेबायदिनो बे साहा आबादनि गेजेर गेजेर सिरिस बिफांफोर गायनाय जायो बे होननो थाखाय मा ओ माखासे साया नांगौबो जायो बेनि थाखायनो सिरिस बिफांफोरखौ गायनाय जायो। साहा आबादा नायनो जोबोद समायना
औ
मानसिफ्रा बेखौ दावबायनायनि थिलि हिसाबै बाहायनो हायो गोबां मानसिफ्रानो साहा आबाद बे साहा बागान बे खाथि खाला बेरायनो थाङो साहा आबाद बे बागाननि ओ गेजेर गेजेर हाबनानै गोजोननाय लायो।
औ
बेबायदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला साहा आबादा जोंनि थाखाय जेरैथिंबो मुंदांखा जेरै बिथिंबो गोनांथि गोनां दा सा आबादखौ जोङो मावोब्ला जोबोद मुलाम्फा गोनां जायो
औ
जाय जायगाया माइ आबादनि थाखाय एबा गुबुन फसलनि थाखाय साबजाथाव नङा बैफोरदि हाफोराव आसामनि एबा गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा साहा आबादखौ मावनो हायो साहा आबादखौ गिबियाव चीन हादरावनो गिबिसिनै दिहुननाय जादोंमोन एबा मोनसंनाय जादोंमोन आसामाव ब्रिटिसफोरा गिबिसिनै मोननाय जादोंमोन होननानै मिथिगौ
औ औ
ओ फ्राय बेखौ आसामनि हाग्रा ओनसोलावनो मोननाय जादोंमोन। गिबिसिनाव आसामाव माखासे ओ माखासे साहानि बिजिरसं खुलियैनि गोनांथि जादों बेखौ साननानैनो ओ आसामनि जरहाट जिल्लायाव थख्लाय ओ साहा बिजिरसं मिरुबो गायसननाय जादों
औ
बेबायदिनो आसामनि गुवाहाटि आ ओ बे साहा निलामिनि थाखाय टि अपसन सेन्टार जायखौ इंराजियाव बुंनाय जायो। बेनि थाखाय मोनसे मिरु थावनि जानानै फैबाय।
औ नोंथां औ
दा जानो हागौ नोंथाङा आसामनि साहा आबादनि सोमोन्दै बे माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो हाबाय
औ नोंथां औ ओ जोबोर जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां दा नोंथाङा साहा आबादनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवनानै आ मोनथिहोनो आ हाबाय माखासे ओ गोबांथार गियानखौ साहा आबादनि सोमोन्दै मोनथिनो मोनबाय नोंथां नोंथांनिसिम जोबोद साबायखर बावबाय
औ नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां औ औ गोजोन्थों औ गोजोन्थों